फुलुं नोंथां
औ नोंथां
अ माबोरै खबरा?
ओइ नै दंथ'यो जिरायनानै
औ दे-दे-दे ओमफ्राय कल खालामनायनि बिखयानो जाबाय नोंथांमोननिथिं माबोरै सोलिगासिनो दं हाल सालफोरा
जोंनिथिं बेफोरबायदिनो सोलिगासिनो दङ जेरै दाथ' दैज्लां बोथोर गायनाय फुनाय बेफोरबायदिथ' मावनाय दांनाय
जोंनिथिं ओरैबायदि दैबाना जानानै माने मानसिफोरा माने थानो हायै जागासिनो दं
नंगौ
जोंनिथिं आबाद माव आबाद खेथि मावनायफोराबो साफा दै दोनो दैजोंनो सेस माबाजोब्बाय थैलांजोब्बाय दैदोनो
औ
जों माबोरै जादों दैया माबोरै
नंगौ जिथुनोखि नोंथाङा फोरमायदों बे बाथ्राया जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा होननानै बे समाव बुंनांगोन नोंगौ औ नोंथां बुंनाय बायदिनो जों नोंथिबो गोबां दै बानादों बिदिनो हालाय हाफाय जानांदों जेरै दाउ, अमा, बोरमा हांसो, फारौ बिदिनो दोननो जायगा गैयि जादों माखासे लामा बायनाय बेफोरबायदिनो माखासे ट्रेन दालां बायनाय बेफोरबायदि माखासे थासारिया जोंनि गेजेराव जादों। जेनेबा नंगौ जोङो गोबां बोसोर जाबायमोन बेफोरबायदि दैया जाफेराखैमोन नाथाय दिनै हरखाबैनो दिनै हाजोआव गोबां अखा अखा हानायनि जाहोनाव दिनै गोबां लामा सामाफोरा एबा गोबां न' बांफोरा एबा गोबां बिलो बिलोसाफोरा बारायनायनि जाहोनाव दिनै बेफोरबायदि थासारि जादों होननानै बे समाव बुंगोन। नंगौ माखासे दैबानानि गेजेरजों जोङो गोबां लुखसान जायो एबा लाबबो जायो होननानै बे बुंनांगोन। माखासे खेथि बाथिफोरा जेरै दैबानाजों बुखारलांदों एबा बुरखांलांदों माखासे गायनो लाबोनाय खोथियाफोरा दैयाव बुखार लांनायखौ जों बे समाव नुगासिनो दङो एबा नुनो मोनदों। जेरै लामा दालां बायगासिनो दङो जेरै सुबुंहारिनि न' बांफोरा दिनै दैबाना दैबानाजों दिनै बुंखारलांजादों ।दिनै हांसो, फाराव दोननो जागा गैया बेफोरबायदि दिनैनि जोंनि गेजेराव बेबायदि जादों होनो आरो नोंथांमोननिथिं माबायदि हाल साला एबा दैबानादों माबा माबि जेंना जेंसि मोगा मोगि इफोरबायदि जादों नामा?
उम जादों थिग जोंनियावबो जा दों बेफोरबायदिनो। जोंनियाव जेरै दिन हरनि लोब लोब ओ अखा हा अखा हानायनि जाहुनाव दिनै हराव एकदम माने बारहुंखा दैबाना फैनानै जोंनि आबादथिलि आरो मोस मैसो जिखुनु उम जिउ मानसि गासैखौबो सिलिंखार खालामलांजोबदों। लोगोसे जोंनि ओ सुबुं माहारिनि था ओ थानाय जिखिनि थानाय बेखौबो जो दैया लोमनानै दैया लोमनानै थानो हायि खामनाय जादों।
नंगौ जिहेथु दैज्लां बोथोराव माखासे दैबाना बेफोरबायदि जायो। नोंथांमोनथिं बेफोरबायदिनो दैबानाया जाफ्लेबाय थायो ना देग्लायसो बेफोरबायदि जादों जादों नोंथां?
जायो। जों-जोंनिथिं बोसोराव बोसोराव खनसेया जाखा थारो जोंनिथिं। मानो होनबा जै जै दै बाना फैगोन ओरै फैयो ओरैबायदि सिलिंखार खालामलांजोबो। जेरै आबादथिलि मानसि जिब जुनार गासै यैखौबो सिलिंखार खालामलांजोबो।
नंगौ।
उम।
दैबानाजों माखासे जोङो गोबां जेंना जेंसिजों जों मोगा मोगि जानांगौ जायो। जेरै माखासे दैबानानि गेजेरजों नोंथाङा माबाफोर लाब जादों होननानै सानो नोमा? दैबाना जाबाथाय माबा मोनसे लाब जायो होननानै नोंथाङा नोंथांमोनहा
दैबाना जायोबा
दैबाना जायोबाथाय सुबुंनि मा मा खस जायो। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नोमा?
हागोन निस्सय। दैबाना जायोबा जेरै ओ जेरै दै बाना जायोबा माइ गायनाय आबादथिलि सिलिंखार जालाङो लोगोसे दाउ, अमा मानसिनिबो था ओ मानसिनि था खुलियाबो ओ सिलिंखार जालाङो न' बां लोमजोबलाङो। लोगोसे मोसौ बोरमानि थाखाय जानाय आदारफोराबो उम गोबां खहा जालाङो।
औ।
आरो नुनो मोनोदि जोंनिया दै बानाया दै बानाया ओरै बायदि गिदिर जाना फैखायो माने लोम जै फैबाथाय माने लोमसाव बोजोबखायो नोंथाङा दा मा मावगासिनो दं?
नंगौ
हेलौ
बेथ' दैज्लां बोथोराव नोंथाङा फोरमायबाय माखासे जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जायो होनानै दैज्लां बोथोराव जोङो माखासे जोङो जेंना जेंसि जायो होनोबाथाय माबायदि जेंना जेंसि जेनेबा माबायदि जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानांगौ जायो नोंथां? दैबाना जुदि देरोबाथाय
दैबाना देरो होनबाथाय जोंनि गासैबो जिउ जेरै जिउ जिउ गोनां फोरनि थाखाय बहुद खहा जानानै थाङो। जेरै दा जोङो नुनो मोनदों जोंनि जों गामिनियावनो दै आ दिनै हराव अखा हानायजों लोगोसे ओरैबायदि जुब जुब अखा हा हानायनि गेजेरजों दैबाना जानानै दिनै मानसिफोरा अबाव थानो अबाव मानो जागासिनो दं दैया आरो उम राननो रोङै जानानै दं जेरै जेरै दाउ अमा गासै खौबो अबेयाव दोननो अबेयाव मानो जागासिनो दं नोंथांमोन थिं दै बानाया माबोरै सोमजि माबोरै जादों बेखौ खोन्थाहरनो हागोन नामा?
नोंगौ दै बानायाथ' जोंथि गोबां रोखोमनि जेरै गोहोम गोलैदों जेरै सुबुं
ओं
खोनादोंना नोंथां
ओं खोनादों
आं जिथु दहायनो दैबानानि सोमोन्दै आं दहायनो बुंखालांबाय जों दि दै‌बा जायबायदि माखासेखौ जाहैबाय जेरै थानाय लामा सामाफोरनि ला दैमा दैमा दंगाव माखासे गिसि गानाय इफोरबायदिनो माखासे जोंनि लामा सामाफोर बायनाय बिदिनो माथावफोर माथावरिफोरा बायनानै माखासे नख'रनि सुबुंफोरनि एबा माखासे रायजोफोरनि खहा खालामनाय जेरैफोरबायदि दाउ अमा हांसोफोरौ न' बां गासैखौबो जुदि बुखारनाय लांनाय बेबायदिनो जोंनि गेजेराव जाबाय थायो बेदिनो दैज्लां बोथोरजों जोङो नंगौ दैज्लां बोथोराव गोबां रोखोम फुंनै दैबाना जायो बेबायदिनो जोंनिथिं जाबाय थायो खनले खनले जाबाय थायो बे जायो जानायजों लोगोसे नोंगौ जोङो दैजों लोगोसे जोङो माखासे दैयाव माखासे जोङो बेमारफोरबो जों दैनिफ्राय सोमजिनाय नुनो मोनो बा बेमारफोर जानायबो नुनो मोनो जेरै बेफोरबायदिनो माखासे थाव टाउन सहरनि माखासे लेथ्रा लेथ्रि माखासे गारनाय मुवा बेसादफोरा दिनै बोहैबोयो बोहैबोनायजों लोगोसे दिनैफोरो दिनै गाहाय ओनसोलाव फैनानैफा माखासे बारहावाखौ एबा जोंनि हाफोरखौ माखासे गुबुंले खालामनायखौ जोङो- नुनो मोनदों एबा मिथिनो मोनदों माखासे हाथाय बाजारनिफ्राय गारनाय मुवा बेसादफोरा दिनै जोंनि दै दों बोहैबोनानै जोंनि गेसावफोर माखासे लेथ्रा लेथ्राफोरा जेरै बोहैबोनायखौ जोङो नुदों! जोंनो माखासे गेसफोरजों जोङो- जानाय जों नुनो मोनदों नंगौ जोङो जोङो माखासे दै दैयावबा दैबाबो माखासे ना होफैयोनो जोङो माखासे सुबुंफोरा बेबायदिनो दैमाफोराव- बबेबा दै बोहैबाय थायो माखासे दखरा ना थायो बेफोरनो- फुरखालनिफ्राय फैनायफोरखौ जों हमथायो बेफोरखौ जों ओरैनो मोनो। नोंगौ जों एफोरबायदि माखासे दै बोहैबाय थाय ना सारो बेफोरबायदिनो जोङो माखासे जेंना जेंसिजों जोङो मोगा मोगि जानानै माखासे सुबुंनि जिउ खहा जानायखौबो जों नुबदों नंगौ नोंथांमोनथिं दैबानाफोर जायोबाथाय बेफोरदिनो ना हमनाय बेफोरबायदिनो माखासे दंफां होबथानाय बेफोरबायदिनो माखासे नोंथांमोना थिं नुनो मोनदों नामा एबा दैफोर दों? एबा जाब्रबथाय जानायफ्रा दैमा दैसाफोर बायदि जाबथा जानाय एबा नोंथां मोनिथिं जाबाय थायोनामा? नोंथासो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हा? हेलौ
बोथोराव जोङो नंगौ गोबां दैबाना जायो! न'राव थांमोननिथिं बेफोरबायदिनो माखासे- दैबानाफोराव जानायफोराव माखासे बेनो माखासे जेंना जेंसिजों सुबुंफोरा मोगा माखासे दैमा दैसाफोराव दंफां हम थानाय ना सानाय बेफोरबायदि- नोंथांमोनथिं थासारि नुनो मोनोनाय नङा!
जोंनिथिंथ' इफोरबायदि गैया गैनायालाय जोंनिथिं मखल दानि जेनेबा ओ दै बाना दोन बोहैखार बोननानै एकदम गेसाव गोफोन फैनानै- बिदिनो सुबुं माहारिफोर आरो मेरेला टाइफड बायदिसिना अनेक रोखोमनि बेमार जानो- हमो! जेरै ओ गेसाव गुफोनना जोंनियाव नांथाबना थानाय जायो मानो होनबा- जोंनियाव हान्थिनो थाखाय जो- जोंनाव नावबो गैया जानानै गैया जायो बै समाव-
नंगौ नोंथां दा जिखिनि बाथ्राखौ फोरमायदों बेफोर- दैबानाजों लोगोसे न' जोङो दैबानायाव जों माखासे जेंना जेंसिजों जों- मोगा मोगि जा गोबाव जायो दैज्लां बोथोराव जो दै गैयाबा जों माइ- गायनाय थिदिनो जों दैखौनो नांगौ अब्लाबो बोथोरा देग्लाय- नांगौनि बारा एबा- बांद्राय जादों होननानै बे समाव आङो बुंगोन आरो नोंथां!
नोंथाङा बे समाव जोबथि समाव माबाफोर- बुंबावगोन नामा दै बानायनि सोमोन्दै-
दैबानानि सोमोन्दोखौथ' बुंनांगौ बहुद खोथा दंमोन खिन्थु- ओ दा बुंबाबो फोजोबनो हाया! गाबोन सावरायलायसै खोमा दसे